दोना औ औ दायो नोंथां ओरैनो जोङो जोंनि बर'फोरनि बेबादिनो माइ आबाद बा जायखि जाया आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो रायलायनो हागोन नामा।
औ रायलाय जायो।
औ ओरैनो नोंथांनि न'ख न'खराव मा मा आबाद मावनाय जायो?
जोंनाव मा ओ दैज्लाङावथ' माइ माइआनो आलदा आलदा जेरै जोसा बेनिफ्राय ओ मा होनो बेखौ ओ बखा बिदि माइब्रा बिदि दस्रा दस्रा माइफोर गायो आरो ओमफ्राय मेस सेङाव मैगं थाइगं बे जायगायावनो माइ गायनाय जायगायावनो मैगं थाइगंफोर होनाय जायो। खायसे ओ जायो बोरि जायगायाव जायो बोरि बोरि जायगायाव बिदियाव मैगं गा गायो आरो
माने सिबिंफोरखौ गायो नामा? सिबिंआसो बांसिनै माने ए बे दुब्लि माबायाव जानाय मोनो आरो आङो माइनि जि टाइम बेयाव नुयो आरो आं
औ सिबिंफोरखौबो होनाय जा जायो आरो बांद्राय सिबिङाथ' बांद्राय जोथोन लायाबाब बो जाला बायो
औ औ नोंथांनि नखराव मेसें बोथो बथोराव ओरैनो मा मा मैगंखौ गायनाय जायो जेनेबाथ लाइ लाफा गायो आरो बेनि अनगायैबो
औ जोंना लाइ लाफाथ थाखाबाय बेनिफ्राय दुन्दिया ओमफ्राय ओ बिदिनो जेरै फालें ओ बान्दा कबि फुलकबि बेफो बेफोरखौबो गायो आरो बेनिफ्राय मुला बिदिनो
औ बेनि ओमफ्राय आरो मा मा दंमोनलाय बे
फोरखौबो फोनाय
अ बेसरखौबोना अ ओमफ्राय बे दालि औ नआवनो आबाद मावो जोंहाबो
अ
जोंहाबो बे बिदिनो लाइ लाफाखौसो बांसिनै जानो थाखाय गायो आरो फाननो थाखाय गायनाय जाया आरो जोंहा जोंहा बे लाइ लाफा बेनिफ्राय बे ओ मा होनना बुंङो दुन्दिया बेखौ बांसिनै गायो आरो जोंहा
औ ओमफ्राय बेसर फोरबो फैयोना नआवजानो थाखाय
जोंहा बेसर फोआ नोंथां औ नोंथांनि नखराव फोयो नामा
औ फोयो ओमफ्राय मा होनो आधाखौ फानानै बेनिफ्राय आधाखौ नआव जायो जानो थाखाय थाव बानायो आरो
औ औ नोंथां बे बेसरखौ जे गायोना बा बेखौ आबाद मावोना बेखौ माबादि आबाद मावो ओरैनो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा
औ बेखौ मेसें बोथोराव खालामनाय जायो नालाय बेखौ बिदि जेरै माइ गायबाथाय हालेवो बिदिनो हालेवनांगौ आरो ओमफाय बे बेगरखौ फोयो आरो फोनानै औ फाय रजयो बिदिनो हासारबो होयो हासार होबा साबसिन जायो नालाय
ब्लाबो माने जोंहा आयंलाहा मावोमोन नालाय बेवहाय आं बांसिनै नुदों आरो ट्रेक्टरजों हालेवनाय बा सिगांथ आरो बांसिनै मोसौ बाहायोमोन नालाय मोसौजों फुनानै बेबादि लाग्रैनाय नुदो आरो बेनि उनाव गोबोर हासारबो होनाय नुदो आङो। ओ बेहाय गोबो औ। बेनिफ्राय बेयो ओ बे बेसरखौ फोनाय नुदों आरो आङो।
औ-औ।
खेबसे बिजाबाव फरायनो मोननाय मादि ब्ला नोंथां आं माने नोरैबायदि खोनादोंमोन आरो आङो बेसरखौ माने मानसिनि से बिखानि सा जानानै ना मा एसे फोनोमोना नानै बायादि खोनादोमोन आं। बे बिजाबाव फराय नङाब्ला सोरबा जायो मायाबा राजाया जायो होननाय बादि खोनादोमोन आरो आं।
आं मिथिथवाखै बेखौ खोनाफेराखै आं।
बिजाबाव फरायनानै मोनदोंमोन आरो आं बेखौ।
आं दिनैसो खोनाफेरदों नोंथांनिफ्राय।
औ नोंथां बेथ थ बेसरा ओरैनो नोंथांनि बादिब्ला बा ओम देरनो थाखाय ओरैनो बेसेबांसो सम नांगौ जायो बे गाजा बेरनानै गोजौ जानो थाखाय बे फुनाय समसिम बिबार बारनानै फुनाय सम फिथाइ थायनानै ओ देरनाय समसिम ओरैनो?
बिदिनो ओ थाम ब्रै मास लायोदां। आंबो बांद्राय माने मिथिसलाबा आरो। बिदिनो आं आन्दाज खालामनाय हिसा साबैथ थामब्रै मासल बिदि लायनो लानो हायो आरो। ओमफाय बेखौ एसे रानहोनानै फुनाय जायो।
अ फिथाइया रा जेब्ला राननानै गोरा एसे रान-रानबाथायनोना एसे बिदि गोरा जानानै फिथाइया गोरा जानानै एसे गावस्रहांबासो फुयो माबायो नामा नोंथां फुयो नामा बे
औ बेथ' बिबार
औ
औ बिबार बारनानै फिथाइ जाबायना फिथाइ जानानै ओमफाय बेयो गोरा राथारबाथाय रानलाङो आरो राननानै एसे गावस रानायनि सिगाङावनो फुननांगौ आरो। नोंङाबा फिथाइआ बांद्राय राननानै गावस्राबाबो आलाय सिलाय जानानै बेखौ बेसरखौथ खनथुमनोबो हाया नालाय
औ ।
दुब्लि बारियावथ गावस्राजोब्बाथाय लस जागोन ना खनथ बनोबो हाया। बेखायनो बेखौ एसे रानहांबानो राहांनानै एसे रानहांबानो फुनाय जायो आरो ।
अ अ नोंथां बेथ बेसरखौ आं खायसे ओरैबायाददिबो नुदों बि बिलाइखौ जानायनि अनगायैबो माने बिनि बिबार खौबो दाउदैफोरजों एवनानै जानायखौ नुनो मोनदों आरो आं
औ जायो जायो औ ।
नोंथाङा माब्लाबा मोनजा फेर बाय नामा बे दावदै? जों बिबारखौ एवनानै जानाय ।
आं बिबारखौ जाफेराखै बिबारखौ बेसे सोरखथ' माबाखौबो जायो बेगरखौबो जायो ओंख्रि संनानै ।
औ ।
फोरा मोननै जातनि थायो नालाय गुफुरबो थायो ओमफ्राय आरो गोसोमबो थायो ना? बेगरा बेनिफ्राय बेखौ ओइ गुफुर जादनिखौ आं जानाय नुदों आरो नाजों स
औ अ' गुफुर ओ बे बेसरखौ ना बेसरखौ दायरेक्टलि बेगर औ। आंबो बेखौ नाजों नाजों जानाय नुदों हस्टेलावबो मोनजादों आं बेखौ । अब्लाबो माने आं मिथियामोन आरो बेसरा बे बेसर बेसर होननानै बुंबाय थायो बेनिफ्राय अब्ला बे गोसोम आरो गुफुर थायो होननानै मिथियामोन दिनै नोंथांनि खुगानिफ्राय आं मिथिबाय ।
औ मानो नामा बे ओ गुफुर जादनिखौ सेवा बे सन होनो आरो औ ओमफ्राय गोसोम मा होनो आं मिथिया ओमफ्राय गो आं गुफुर जादनिखौनो जाफेरदों आरो ओंख्रि संना मालनि न'आव मोनजा फेरदों आं
ओं नोंथां अल्बा अ नोंथां उम अब्ला नोंथां बे बेसे बेसर जे गुफुर दङना बेसर गुफुरनिफ्रायबो थावखौ दिहुनो नामा?
औ औ थावाथ' जायो मोननै जादनिफ्रायबो ओमफ्राय औ जायो ओमफ्राय दा एसे बेलेग जानो हानाय आरो।
औ औ नोंथां बेनिफ्राय बे बेसरजों बे जोङो थाव बानायोना ओ ओमफ्राय बेखौ बेखौ थाव बानायग्रा मिलाव लाङोना
औ मिलाव लाङो बे थ' ओ जेब्ला मा माने मा होनो बेखौ मेसिनजों नङाबा खायसेफोरा आखाइजों माबायोना बुस्रिनानै बेगरखौ बिहरो ना ओमफ्राय बेखौ फोराननां आरो साफानो फोराननानै बाथाय बेखौ आरोबाव साफा खालामनानै हाद्रिफोरखौ सुफिन नांगौ आरो साफानो सुनानैसो आरोबाव फोरान फिननांगौ दैया दैखौ फोरानथारनांगौ आरो। इनि उनावसो बेनि उनावसो मेसिनाव लांनानै थाव दिहुनो।
औ औ नोंथां बेखौथ' आङो खनसे नुदोंमोन जोंहा न'खरावबो माने बे बेसर जै जै बेसर नाखांबा थाव दिहुनखांनायनि उनाव बे मोनसे एसे मादा बायदिना मायबा थालाङोना? थालांनाय बेखौ आं नानोबो होनाय नु नुदों माने जोंहानि न'खराव आरो खायसेया नानो औ नानो होयोना नाया थाब देरो होननानै फोथ दायो आरो बे
औ बे बेसर माबा खांना मेसिनाव होखांनानै जिखि नि माबा थालाङो बे गोरा गोरा थालाङोना बिगाब खिनिया बेखौ खार खारै होननानै बाहायो आरो खारै बायदि बाहायो बेखौ माने ना ना होबाथाय दे देरो होननानै होनो आरो फख्रिआव खिनथु बांद्राय होबाबो गाज्रि जाय जायो आरो गेस जानानै थैनो नागिरो नाफोरा
औ औ बेनिफ्राय नोंथां मोनसे ओ एसे माने खोनानाय बादिब्ला आरोना बे बेसरनि ओमफ्राय बेसरनि जि थालांनाय बिफां दङ ना बेखौ आं बर'फोरा खारदैबो बानायो होननाय बायदि खोनादों नंगौना बेयो
औ औ आंबो खोनादों नाथाय आं नुफेराखै आरो दिनैसिम जों जोंनि साइदआव थ' जोंनि जायगायाव बांसिन थालिरजोंसो बानायो नालाय खारदैखौ
औ आंबोथ आंबोथ जोंनियाव माने बांसिनै बे थालिर फस्लाजों थालिर फस्लाखौ जिरनानै बे खारदै बानायनायखौ नुदों अब्लाबो माने बे बेसरजों बा आरो खायसेया बुंदों दे खारदैखौ बे नारेंखल फिथाइनि बिगुरजोंबो सावनानै बानायो होननानै बुंदों आरो
अ आंबो खोनादों आं खिन्थु नु फेराखै आरो बांसिन थालिर जोंसो नुदों आङो बानायनाय
औ
बेलेग बेलेग दस्रा दस्रा जायगाफोराव बेलेग बेलेग नेम थायो ना?
औ थायो बेथ नंगौ।
बानायोबो जानो हानाय आरो।
औ ओ नोंथाङा बे बेसर फोनायनिथ बागै बुंबाय बेनिफ्राय नोंथाङा ओरैनो ओ लाइफोरखौ नोंथांनि नखराव ओरैनो फोयोबोना ओरैनो बिफां खायसे बिफांबो दङना बायनानैबो गायो खायसेया नोंथांनि नखराव बेबादिबो गायो नामा? लाइ बिफां।
अ अ लाइखौना लाइखौ बांसिन सिनानो फोनाय जायो ओमफ्राय खा ओ बेलेग जातनि थायोना खायसे गिदिर। जायो बेे बिलाइआ गुवार गुवार अ बे खौ मालाबाफोर जों बाजारनिफ्राय जानो लाबोयोना। गिदिर बिफांखौ बेखौ जोङो बिलाइ। खिनिखौ बसनानै बे रोदाखौ गायनानै होबाथाय मोजाङै मालाबा। देरो आरो। होमबानिया बिलाइ रोदोम फि नो खायसेया।
औ बेथ नंगौ आंबो नुदों।
औ।
औ
ओमफ्राय गोजां बोथोरावथ मैगं फोनानै लायो नालाय बांसिनानो ननिखौनो जानाय जायो आरो। बाय बायलायनो गोनां सिगया जायो।
औ नोंथां अब्ला बेयावनो जोङो लाखिजासिगोन नामा।
औ लाखिजासिगोन दे।
औ दे।